हेल' नोंथां हेलौ औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ नोंथाङा मा
आं मोजाङैनो दङ
औ आंबो मोजाङैनो दङ जों दा आं कल हरनाय आङो कल हरनायनि जाहोना जाय जाहैबाय जों दा बैसागु सायाव एसे सावरायनोसै नोंथां आंनो एसे सम होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन
औ जेरै जों बैसागु होनोब्लाथ' जेरै मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु दङ
औ
औ आरो जों बे मोसौ बैसागुआवनो जाहैबाय जेरै जोङो ओ जेरै जोङो मोसौ मोसौ थुखैनो थाखाय सानसे सिगां जोङो फिथाइ सामथाइ नागिरगोना लाग्रोनानै लाग्रोनांगौ जायो
औ
औ आरो जोङो बे फिथाइफोरनि मुङानो जाहैबाय जेरै जोङो दिग्लि गुटि सिंस्रि थाराइ थाराइनि बेदर हालदै जों फान्थाव नेलाव होना बुंनाय जायो जोंनिथिं जों बेफोरखौ जोङो सानसे सिगां नागिरखाना दोननांगौ जायो आरो जोङो अखानायनायैहाय फुङावनो जोङो जेरै मोसौ मोसौ मोसौ थुखैनो थाखाय जेरै जोङो बे नों जेरै जगरफोरखौ जोङो जेरै माला सुथाबनानै लानांगौ जायो गल गल हानानै जेरै मैगं-थाइगंफोरखौ
औ
आरो जेरै जोङो ओ सारा एबा खान्थानिफ्राय जोङो हल'नानै जेरै जोङो ओ हांगार मोनो जोङो बेखौ थाव गोथारजों जोङो थारायनि देन्थाजों जोङो थुग्लिनानै जों मोसौनियाव फोनना होनाय जायो। औ आरो जोङो बेखौ ओ फुं फुङावनो थुखैनो लाङो आरो ना जेरै जों दैमा एबा फुख्रिफोराव जों थुखैनो लाङो जेरै बेहाय जों जों लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारि जा ओ जेरै मोसौआ बोसोराव फिसा मानो फिसा मानै फिसा मासे बिदि आजाय हो होथो होननानै जोङो जेरै जोङो बेफोरबायदि मेथाइ रोजाबनाय जायो आरो
औ
औ आरो जों बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बे मालाफोरखौ जोङो दैमायावबो मोनसे गारबोनाय जायो जेरै आगोलनिनो नेमखा नालाय दैमायाव मालाखौ ओ सिंस्रिं एबा थारायजों जोङो थुनानै गारबोयो आरो जों बे मालाखौ खामसालिफोरावबो आलायनाय जायो आरो जोङो बेखौ ओ जेरै मोसौ गुलि होनो बेयावबो आलायनाय जायो आरो जों मोसौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो जेरै जेरै जोङो खौ जेरै खानाय जायो बोसोर गोदाननि मुङाव आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बे मोसौ थुखैखालि जेरै जोङो एकस'था एक मैगं जानांगौ, जेरै जोङो खुंखा बिलाइ, दिंखिया गोखा-गोखै बायदिसिना थाइजौफोरबो, खान्थाल, थाइजौ बायदिसिना जोङो होनानै जानांगौ ला लेवाफोरखौबो
औ
औ जोङो बेमार-आजारफोरा खारो होननानै जों जों जेरै आब'आ गोदोनिफ्रायनो आबौ आबैया बुंबोनाय जेरै बे नेमखौ जों फालिनांगौ आरो। औ आरो औ नंगौ नोंथां। जेरै दा बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बैसागु बैसागुआबो बेफोरबायदिनो जेरै जोङो ओ बैसागुआथ' दुइ थारिखाव जायो नालाय।
औ
औ जोङो जेरै बे बैसागु आव जेरै जोङो फुङाव दुगैस्रां लोबस्रां जेरै आलारि बाथि लगायनानै जोङो जेरै आजै आजौ आमाय-आनै जेरै बिमा बिफाफोरखौ जों खुलुमग्रोनांगौ जायो, आरो जोङो बे सोरनिफ्रायाय बोर बोर लाग्रोन लाग्रोनाय जायो आरो जोङो बेखौ जोङो बे बेखौ जोङो नेमखान्थिखौ जों फालिखांनानै जेरै जोङो गामियारिफोराव जेरै जों मोसानो थाङो।
औ
औ आरो जों बे मोसानो थांनानै जेरै जोंनो डनेसन थाइसे, थाइनै फैसा हरो जेरै जोंनो माइरंबो हरनाय जायो जों बेफोरखौ बेफोरखौनो जोङो जेरै मोसा जावनानै लानाय जायो आरो जोङो बे बैसागुखौ बेजोंनो बिदि बेफोरबायदिनो फालिलांनाय जायो। जेरै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बेफोरबायदि लानानैनो आरो गोदोनि दानि जुगावथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो ओ खाम, सिफुं, सेरजा, जथाफोरखौ बायदिसिनाखौ जों नुनोनो थांब्ला जोङो जोंनि बर' हामुनि ने रसोनखौ जों बारा नुनोनो थांला, आगोलनि जुगावथ' जों बेफोरदि बांसिन बांसिन नुनो मोनोमोन नाथाय जों दानि जुगाव बेफोरबायदि नुोनो थांला।
नुनो मोना औ
औ नोंथां जेरै जोङो दाथ' जेरै जोङो केसे एबा देकफोर देकफोरजोंसो जोङो मोसानायफोरखौ नुनो मोनो ना नोंथां?
औ
औ औ नंगौ नों अब्ला नोंथाङाबो हायोब्ला एसे फोरमायनानै होदो बैसागुनि बागै
बैसागुआव जोङो बयबो गावनि ट्रेडिसनेल ड्रेस ट्रेडिसनेल ड्रेसखौ गाननानै बयबो ओंखारबोयो। आरो बयनिबो गामि-गामि थांनानै जोङो रंजायो बाजायो आरो बयबो खुसि-खुसि मोसायो। आरो सोरनिबा सोरनिबा सोरनिबाफोरनि न'आव जोङो जुमाय सेरेब बेदर बेफोरबायदि राननानै खाजों खाजि जानानै फैयो। बेफोरखौ जानानैनो जोङो जोबोद खुसि-खुसि रंजायो आरो मोसायो।
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
ओ सिगांनि बायदि मा होनो ओ सिगाङो सेरजा, सिफुं, खाम, जथाजोंनो गामिफोरा जों ओ गोम जुबोमोन दानि जुगाव दानि जुगाव ओ मा होनो देकजोंनो औ औ दे खैजनसो मोसनाय जायो?
औ नंगौ थारैनो। आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो जोंनि आखाइजोंनो आखाइजोंनो बानायनो हानाय जेरै जोंनि बे थरखा थरखाखौ जों आखायजोंनो बानायानो हायो जोंनि औवाफोर जोंनो औवाफोरखौ दाननानैनो जोङो थरखाखौ बे थरखाखौ जों बानायनो हायो। जेरै बुंनो थाङोब्ला ओ जों जेरै बैसागु बोथोराव गाननाय जेरै जोंनि बड'लेण्ड गामसा होननानै बुंनाय जायो जोंनि बर'आव आरो गस्ला गुसुर आर'नाइ हौवासाफोरना आरो हिनजावसाफोरना जेरै दख'ना गोमो दख'ना गोमो आरो ब्लाउस गो जा फालि गोजा जेरै बिबार फानायफोराव जेरै बिबार थुयो गोजा गुफुर बेफोरफोरखौल' जोङो देलायनानै जेरै जोङो मोसानो थांनाय जायो आरो गामि ओनसोलाव ओंखारलाङो।
औ।
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै बे जोङो बे हाथ बैसागु बायखांनानै जेरै जोङो बे थाइसे थाइनै मोननाय फैसाफोरखौ जेरै जों जोङो माइरंफोरखौ फाननानै जोङो जेरै मोनसे बिदिनो फिसा खाना जानाय जायो आरो जेरै जोङो गामियाव औ आजै आजौमोनजों ज' लोगो नांनानै जों खाना जानाय जा जायो आरो। औ औ औ नंगौथ बेलाय। जेरै बुंनो थाङोब्ला आगोलनि बायदि जेरै जोङो ओ आजै आजौ मोनदों मोसानो थांनाय बेफोरबायदिखौ जों बांसिनानो गोबां नुबांला आरो जों बुंनो थाङोब्ला जेरै दा हारसिं हाला जेरै सानै साथाम बेफोरबायदिसो मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो बांद्राय मोसानायखौ जों बाराद्राय नुनो मोनला।
औ।
आगोलथ' जेरै ज' ज' मोसायोमोन बेफोरबायदिखौ जोङो एसे खम नुनो मोनबाय।
औ।
औ।
दिनैनि जुगाव रावबो माने मोसानायाव गोसो होला बयबो माने गावबागाव न'आवसोहाबना थायो। बबेबा माने गामियाव ओंखारबोनो
औ नंगौ नोंथां।
औ गामियाव ओंखारबोनो बयबो लाजिग्रा जाबाय मोसानो बाथाय बयबो बानाय जाबाय।
औ नंगौ थारैनो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंनि थाब बैसागु जोबखांनायनि उनाव जेरै जों स्रां स्रिं जायो अब्ला जेरै जोङो ओ जेरै जों मिथिं बे जेरै फांसन फिसा जायो आरो बेफोराव जेरै जोङो ज' ज' मोसानायफोरखौ बाराद्राय नुनो बांद्राय नुनो नुनो मोनला जेरै आगोलाव बांद्राय नुयोमोन आरो जेरै मोसानाय ज' ज' सेंग्रा सिला आजै आजौफोरखौ मोसानाय ज' ज' नुनो मोनो आरो जेरै जोङो आरो बे फांसनावनो जाहैबाय जेरै जोङो हांसो खेला दाउ खेला दाावदै खेला बायदिसिना जेरै सियारनिे खेला औ गोबां खेलाफोरखौ जों नुनो मोनोमोन दिरुंबोनाय
औ गथ' गथायनि लोगोसे गदोर गोलावथिसिमबो बे खेलाखौ खालामनाय जायो खुंनाय जायो आरो ना औ
आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बे बे बैसागु जेरै जों सात बैसागुनि सिगां ओ बायखांनायनि उनाव जेरै जों खाना जायो यो बेफोर बेदरफोरखौ जोङो जेरै थालिर फस्ला खान्थाल बायदिसिनाजों जोंङो संनानै जायो जेरै खुंखा बिलाइफोरखौबो होदेरलानो होयो औ
दानि जुगावथ' थालिर बिलाइआव जानायबो जााला आरोना खागजनि ओंखारनाय बै खागजनि ओंखारनाय बै दिसावसो बयबो बाहायो ओ जायनि जाहोनाव जों बेफोरनि
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ
ओ जेरै जोङो बे ओ गामि-गामि फुजा होनायखौ जों नुनो मोनोमोन
ओं दानि औ खोनादों दानि जुगावथ' बेफोरो खमिलांगासिनो।
औ खमिलांगासिनो नोंथां थारैनो। जेरै आगोलनि ओ जेरै जोङो खाम, सिफुं, सेरजा, जाथिंफोरखौ जोङो बांसिनानो खम नुनो मोन बाय आरो सेरजाखौथ' जोङो खमानो नुनो मोनबाय जेरै जोङो ओ फान फुजाफोरावसो जों नुनो मोनो सेरजानि देंखोफोरखौ जेरै रिंनायफोरखौ जोङो खोनानो मोनो आरो औ दाथ' जोङो सेरजा, सिफुंफोरखौ बांद्राय नुुनोनो मोनला गामि ओनसोलफोराव
औ दानि जुगाथ' रावबोसि अ दानि जुगावथ' रावबो सेरजा, सिफुं, खाम, जथा दामनो रोंला।
औ नंगौ थारैनो। आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला गोदोनि आजै-आजौफोराबो गोमालांनो हमबाय नालाय जेरै जोंनि बर'नि जेरै हारिम खौ ओ एसे सेबाफोर लांनो हमबाय जेरै थेव थेवब्लाबो बेफोरखौ नेमखान्थि खौ एसे-एसे सोलोंनानै लाब्ला जोबोद मोजां जायो आरो औ सासे, सानै रोंब्लाबो गासिबो रोंजोबा नालाय आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंनि बे बर' हारिनि नेरसोनफोरखौ आगोलनिफ्रायनो, गोदोनिफ्रायनो गालांनाय माने जेरै जोङो आजै-आजौफोरखौ नुनाय जेरै जोबोद समायनामोन दाथ' जेरै ओ बेफोरथ' जोबस्रांलांबाय नालाय जेरै एसे खमायनो हमबाय आरो जेरै जोंनि ओ खाम, सि फुं दामनायफोराबो जेरै गामि ओनसोलाव जों बा बांसिनानो नुनो मोनला जेरै जों बेखौ होनोब्ला जेरै जोङो जोंनि बे आर'ज गाबनाय बेफोराव, ओ खेराइ मोसानाय बेफोरावसो जों बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां।
औ जेरै जोंनि बे ओ बाथौ मन्दिरफोराव जेरै जों खुलुम खुलु खुलुमनो थांब्ला जेरै जोङो गुबुन, गुबुन ओनसोलनि मानसिफोरखौ जेरै जोङो दामनाय फोरखौ नुनो मोनो आरो खाथि-खालाफोराव। अ जेरै खेराइ मोसानाय आरज गाला गाबनाय बेफोरबायदियाव जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां।
औ अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों सावरायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय उनाव सावरायफिनगोन ना नोंथांजों आसा थाबाय।
औ जागोन दे गोजोनथों।
गोजोनथों नोंथां थारैनो।